हेलौ।
हेलौ।
अ नोंथां खोनादों ना? हेलौ
खोनादोंना नोंथां औ।
औ खोनादों।
अ दिनै द'से सम सावराय सोलायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे।
ओ हारिमुनि बागै एसे खोथा सावरायनोसै हारिमु होननानै बुङोब्ला जों जोंनि गासैबो बिथिंखौनो जों मिथिनाय जायो जोंनिल' नङा गासैनिबो गासै हारि हारि सानि बागै हारिम होनना होननानै बुंब्ला जों गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासैबो बि बिथिंखौनो जोंङो बुंनो हायो आरो।
औ
आ आंनो एसे फोरमायनानै होदो बर' हारिनि गेजेराव माबायदि हारिमु दङ बिसोरनि हारिमुवा माबायदि बेखौ फोरमायनानै होदो
अ जागोन दे नोंथां ओ
बर'नि हारिमुआव गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय दङ।
औ
नाय होननानै बुङोब्ला जोंङो ओ खाम फुं जथा गंगोना बायदिखौ बुंनो हायो। ओ जेखौ जोंङो मोसानाय मुस सुरनायाव बाहायनाय जायो।
औ।
मेथाइ खननायाव मेथाइ खननायावबो जोङो बेफोर दामजुफोरखौ बाहायनाय जायो ओ आरो मोनसे दोंबावो। बो सेर्जा।
औ। थारैनो बेफोर गासैबो जोंनि बर हारिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय दामजु आरो जाय जों बर हारिया सिनायि थि मोनो होननानै जों बुंनो हागोन आरो। जोंनि मेथाइफोराव दङ बायदिसिना मेथाइ जेरैहाय गथ बुरखायनाय मेथाइ बेफोर मेथाइ बेफोर मेथाइफोरानो मोनसे हारिमुनि बाहागो होननानै जों बुंनो हागोन। ओ लावखार मेथाइ बैसागु मेथ मेथाइ गोदान मेथाइ बेफोरनो जों बेफोरखौनो लानानै मोनसे मेथाइनि हारिमुवा बेरखाङो होननानै जोङो बुंनो हायो।
औ।
नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना? ओ गथ बुरखायनाय मेथाइनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ ओ गथ बुरखायनाय मेथाइखौ जों ओ बै समाव खननाय जायो जेब्ला ओ बखालिया सासे गथखौ गथ गाबनायखौ बुरखायनो थाखाय जेब्ला बिमाया अबावबा थाङोब्ला ओ बहाबा थाङोब्ला बखालिया बे गथखौ ओ जेब्ला बे गथआ बिमाखौ नागिरनानै गाबगोन अब्लानिया ओ बे गथ बखालिया बे मेथाइ ओ गथ बुरखायनाय मेथाइखौ खननानै ओ गथसाखौ उम गाबनाय गथखौ सिरि थाहैयो ओ आरोबाव गुबुन गुबुन रोखोमनि मेथाइ बो दोंबावो।
औ जेरै जों बुंनो हायो बैसागु मेथाइखौ जों गिबियाव लानो हागोन आरो ना। बैसागो मेथाइआ गोबां रोखोमनि थायो आरो जेरै हाय ओ जंखायलायनाय बैसागु मेथाइ जायखौ सेंग्रा सिख्ला जायफोरा सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना बैसागो मोसानाय समाव खननाय जायोमोन गावनि गोसोनि खोथा खौ गावनि अनजालुनो फोर मायनाय एबा अनजालुआ अनजालिनो फोरमायो बे खौनो जों जंखायलायनाय मेथाइ बुङोमोन गोदोनिफ्रायनो दासिमबो बे बुंनाया जोबनानै थाङाखै। लोगोसेनो दंबावो बैसागु मेथाइआव गोबां हाबनानै दङ जेरै मिथिंगाखौ लानानै जोङो बैसागु मेथाइ खनो। लोगोसेनो जोंनि गोसोआ बैसागु बोथ बोथोर समाव माबायदि मोनो जेरै बैसागो बोथोराव जोंनि गोसोआ गासैबो रंजानायजों उसिखाङो बेफोरखौ फोरमायनो थाखायबो जों मेथाइखौ खननाय जायोमोन नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना? उम जोंनि मिथिंगाखौ लानानै मेथाइ खनो ना खना जोंनि
दुंहाय बायदिसिना बोथोरखौ लानानै बैसागु समाव खननाय खनो ना खना नोंसोरनि ओनसोलाव एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ दंफां लाइफ फां मिथिंगा खौ लानानै ओ ओ खनो दाउसिन दाउलाखौ लानानै खनो ओ
थारैनो
उम नोंसोरनि ओनसोलाव नों नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि मे थाइ खनो?
जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो खनो बोथोरखौ लानानै जेनेबा बैसागु बोथोराव आरो बोथोरा सान्दुंबो दुङा जायो अखाबो हाया दोमै लुलु बेसेबा मुहिथाव। होननानै बुंनांगोन आरोना जों। बेफोरखौ लाना नैनो गासैबो बैसागु मोसागिरिफोरा मेथाइ खननायखौ जों नुबोदों गोदोनिफ्रायनो नोंथाङा ओम मोनसे फोरमायनानै होनो हागोन ना? बे मेथाइ खननाय समाव मा मा दामजु मा मा दामजु होननानै बुंब्लाथ' नोंथाङा बुंखांबायमोन ना? जेरैहाय थरखा थरखा गंगोना बायदिखौ मा? फुंखानिफ्राय बानायनाय जायो मानि? बानायनाय जायो बेखौ फोरमायनानै होनो हागोन ना?
जों थरखाखो औवानिफ्राय बानायनाय जायो। ओ गंगोनाखौबो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो।
थारैनो।
औ
लोगोसेनो जोंना दंबावोमोन धल खाम जायखौ खाम होननानै बुङो बेखौ मानिफ्राय बानायनाय जायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
ओ उम बेखौ उम जुनारनि बिगुरनिफ्राय बानायनाय जायो आरो उम बेयाव दंफां ओ साल दंफां साल दंफांजों बानायनाय जायो।
थारैनो बेफोरजोंनो जोंनि बर'नि हारिमुवा सिनायथि मोनो आरो जोंनि गासै बिथिं जोंनि हारि दावगानाय बेफोर जोंनि हारिमुनिफ्राय जों लानानै थांनो हायो गुबुननि सिगाङाव सिनायथि होनो। बेखौ जों बुंनो हायो।
बे बैसागु अ रं औ
बिथांमोननि जायगायाव बैसागोखौ माबायदि रंज जायो।
जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो जेरैहाय ओ रावबो रावखौबो मोनसा मोनसि मोनज्लायालासिनो गोरोबलायनानै सुबुंफोरा आइजो माहारिया एबा आइजो माहारि एबा गथ' गथायफोरा दख'ना गाननानै गोमो दख'ना गाननानै हौवासाफोरा गामसा गाननानै गस्ला गुफुर गाननानै आर'नाइ फालि लाना आर'नाइ रेगे रेगां गोदोनायाव लानानै हौवाफोरा आर'नाइखौ फावरि खानानै सिफुं दामनानै गासैबो मेथाइ खनै खनै मोसानायखौ जों जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो। नोंथाङा जोंनि बे हारिमु बे हारिमुआथ' जोंना गोबां रोखोमै दङ जेरै दानि बावै आं बुंलांदोंमोन जे जानाय लोंनायाबो गोलैयो होननानै। बे जानाय लोंनायाव जोंनि बर'नि आलादा हारिमुनि बागै मा मा गोलैयो जोंहा मा मा? एखुथा जानाय लोंनाय दङ इनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन ओ जेरै नाफाम
औ
ओ नाफामखौ जोङो नागो ओ ना गोरानजों थास'जों देनानै बानायनाय जायो।
औ
ओमफ्राय अनला जेखौ जों ओ माइरं गुन्दैनिफ्राय बानायनानै बानायनाय जायो।
औ
ओ सबाय
औ
ओस सामु
थारैनो।
ओ नारजि
थारैनो।
औ बेफोरखौ जोङो ओ जानाय जायो आरो ओ औवा गाजा
औ जायखौ जोङो औवा मेवाइ होननानैबो बुङो।
मेवाइ होनान औ बेखौ जों थिनानैबो जायो।
औ जाय खौ आसार खालामनाय होननानै बुंनो हागोन जोङो ना
औ आसार
उम लोगोसेनो जोंना दंबावो बर'नि आलादा गुबुनजों गोरोबि जानाय होननानै बुङोब्ला खेरा दाफिनिखौ जों बुंनो हायो बियो जोंनि थुरिबारि ओनसोल जेने जेनेबा सोनबारि बायदिफोराव हारसिङै मोननाय मोनसे मिथिंगानिफ्राय रज'नाय मोनसे मैगं जाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोर बेसे देहानि थाखाय जोबोर गोनांथि देहायाव बायदिसि ना बेराम हो ग्रा होननानै जों बुंनो ह हायो बे खेरा दाफिनिखौ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ दे
औ